हेलौ?
औ नोंथां खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
ओ मा खामदो नोंथाङा दा?
औ नोंथां आङो दसे ओरैनो बार जागासिनो आरोना जिहेथु सान्दुं गोसा। बेनिखायनो दंफां साया सिङावनो जनानै बार जागासिनो आरो।
औ बोथोराबो दिनै गरमथार नालाय।
औ गरमथार नोंथां।
ओ नोंथांनाव आङो एसे सोंनायदोंमोन नोंथां खोन्थाहरनो हागोन नामा?
खोन्थानो हागोन नोंथां हागोन।
नोंथाङा दा जोंनि बा जोंनि अरनबारि बा जोंनि बिबार अरनबारियावथ' गोबां गोरोखोमनि बिबार थायो नङा होमबा?
औ नंगौ
दा बिबारनि रोखोमफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ-जोंनिया जिथुनिकि बि बार बै बिबारफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि बा गुबुन गुबुन गाबनि थायो आरो ना नोंथां।
औ औ नोंगौ।
जेरैहाय गाब होनना बुङोब्ला जोंनिया गोमो गोद ज्जा गोथां गुफुर निला बायदि बायदि रोखोमनि जों माने बायदि बायदि गाबनि बिबार नुनो मोनो। आरो बैफोरनि बिबारनि मुंफोराबो जोंनिया गुबुन गुबुन थायो आरो जिथुनिकि गलाब बिबार तगर गल ओ फामे बिबार, गेन्दा बिबार, आर जेनेबा जोंनिया दंबावो न' बाजि बिबार बेबायदि बिबारखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा जोंनिया बिबार होनना बुङोब्ला जोंनि गासिबो दंफां लाइफांफोरानो बिबार बारनिखौ जों नुनो मोनो आर नोंथां औ जेनेबा जों जायनिखि फिथाइ थायो। फिथाइ थाइ फिथाइ थाइनि आगोलनो जोङो माने बिबार बारनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
औ दा जोंनियाव माने बिबारा गुबुन गुबुन रोखोमनि थानायखौ जों नुनो मोनो। ओ-थिग बेबायदिनो आरो थि बेबायदिनो आरो।
औ दा बिबार बागान बा बिबारनि आबाद मावनानैबो गोबां रां खामायनो हायो आरोना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
दा जेरैबायदि गुबुन गुबुन हादोराव गोबां ओ-बिबार नि आबाद मावनाय जायो जेरै नेडारलेण्डस बा थाइलेण्ड भियेटनाम बेफोराव गोबां रोखोमनि ओ- बिब-रोखोमनि बिबारफोरखौ गायनाय जायो आरोना आबाद मावनाय जायो बेनिफ्राय बेखौ गुबुन हादोरफोराव सा हरनाय जायो आरोना जा फुजा फाथालाव होनो थाखाय बा बायदिसिना डेक'रेसन खालामनायाव होनो थाखाय बेफोरो गोबां दाम जायो आरोना गोबां हाइ कुवालिटिनि बिबार गायनाय जायो। दा जोंनि जोंनि ओ-आसाम बा भारत हादरावबो बेफोरखौ गायनानै माबायदि मुलाम्फा जानो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां जिथुनाखि जोंनिया बिबार बै बिबारफोरा माने ओ-बिबारखौ गायोब्ला बा जों बिबार बागान मावोब्ला बा जोङो बिबारनि आबाद मावो अब्ला जोङो बै बिबारनि आबाद मावनाय बा बागानफोरखौ जोङो फाननानै बिबार फुलिफोरखौ जों फनानै गोबां रां आरजिनो हायो आरोना जोंनियाथ' जिथुनाखि नार्सारि नार्सारिफोराथ' जोंनिया गो गोबां बिबार बा बायदि रोखोमनि बिबारफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ नों
औ ओ-थिग बेबायदिहायनो जोंनिया माने बिबार होनना बुङोब्लाथाय जोंना जिथुनाखि समायना नुथाय बै सम समायना नुथाइखौ जोंनि न' बांफोराव साजायना दोननो थाखाय आइ गायनाय जायो बा जोङो न' बांफोराव जोङो साजायनाय जायो आरो ना।
औ औ नंगौ।
औ थिग बेबायाददिहायनो जोङो जिथुनाखि बिबार बै बिबारखौ जोङो नंगौ जोङो। ओ-फाननानै जों गोबां रां आरजिनो हायोबा जोङो गोबां रां बा खामायनो हायो आरोना ओ बै बिबार फुलिफोरखौ जों फाननानै बा जोङो बिबारफोरखौ जोङो बायदि रोखोमै माला सुनानै बा जोङो बायदिसिना ओ जोङो दिजाइन बानायनानै जों बै बिबारफोरखौ फाननानै रां आरजिनो हायो आरो। आरो जेरैहाय जोंना गेन्दि बिबार गेन्दि बिबारखौ जोङो अबाव बाहायो होन्ना बुङोबा बेखौ जोङो फुजा फाथालफोरजों लोगोसे जोंनि जिथुनिखि हाबा जायो जिथुनिखि हाबा होनाय बै बर खैनानि हाब हाबा होनायाव जों बेखौ गुबैयै माला महराव बानायनाय जायो आरोना जाय माला खौ बरा खैनानै आरो खैनाया बरनो गानहोनाय जायो बै मालाखौ बाहायनाय जायो आरो
औ औ
थिग बेबायदिनो जोङो बिबारखौ बाहायनाय जायो बा जोङो फाननानै जा रां मोनो बै रांखौ जोङो गावनि जिउआव जा जा नांगौ फिनिखौ बायनानै फिसा फिनला बांद्रायथ' मोन मोनखाया बांद्राय मोनखाया जिहेथु औ खम बिबांनि मोनो। नाथाय जायो आरो थोजासे जायो ओ-सासे मेडकेल फेमिलिनिफ्राय जानाय जायो आरो गावनि जानाखि सानफ्रोमबोनि बाहाय साबोनथाव बायदि माइरं दैरंफोरखौ बायनानै लाङो। हानाय सानफायाव जोङो बेसेबां रां मोनो आरो फाननो हाबोला आरो ओ जायनाखि बिबाराथ' जोंनिया दंफां लाइफां जायखिजाया दंफां लाइफाङावनो बिबार बारखायो। बा बियो फिथाइ होनायनि सिगां बिबार बारनाय बा जोंनिया जिथुनिखि दंफां गोरलै बिलाइ लानायनि सिगां आगोलनो ओ बिबार बारनाय खौ जों नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ।
औ जोङो बेबादिनो बायदिसिना बिबारखौ जोङो जानो हायो। बा जोङो बायदिसिना बिबारफोरनिफ्राय जोङो थाव साबोन बेबायदिहाय जों दिहुननायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा थिग बेबायदिहायनो जोङो जिथुनाखि गलाब बिबार गलाब बिबारजों जोङो थाव बानायनो हायो बा जोङो साबोन बानायनो हायोबा जोङो जोंनि देहायाव मोदोमग्रा लाग्रा जों जायखौ पारफिउम होनो पारफिउमखौबो बानायनो हायो आरोना दा थि बेबायदिनो नोंथाङा नोंथाङाबो एसे बिबारनि बागै फोरमायना होदो।
दा ओ जोंङि ओ बुहुमावथ' गोबां रोखोमनि बिबां बिफां बिबारफोर दङ न बिफां लाइफां।
औ
बयबो बिफां लाइफाङानो जेब्ला फिथाइ थायनायनि सिगांनो बिबार बारखायो बयहाबो। मैदुफोर बिफाङानो होन बा बग्रि थाइजौ आरो न जायखिजाया औवायाबो बिबार बारो नंगौना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ आरो बिदिनो ओ बिबारनि आबाद मावनानैबो गोबां मानसियानो मुलाम्फा जादों बा रां खामायगासिनो दं आरो बे बेफोर बिबार ओ हाइ कुवालिटि बिबारफोरनिफ्राय गोबां रोखोमनि जिनिस देलायग्रा मुवा बानायनाय जायो आरो ना।
उम
दा जायखिजाया मेकाप प्रडाक्टआनो होन बा मोदोमनाय लानाय एसेन बा साबुन। दा ओ जायखि जाया मा बोनो बेखौ ओ बायदि रोखोमनि जिनिस बानायनाय जायो आरोना नोंथां।
ओम।
दा बेनिफ्राय मोजां आबाद मावनो हागौब्लाथ' मा मोजां हाइ कुवालिटिनि बिबार। बायदिनि आबाद मावनो हायोब्लाथ' गोबां रां मुलाम्फा आरजिनो हायो नङा होमब्ला।
उम उम।
बेलेग फरेन काउट्रिफोराव ओ साप्लाय हरनानै ओ दामि दामि जेरै गोदिर गोदिर ब्रेन्डफोरा फेसन ब्रेन्डफोरा बेफोरखौ बायनानै बेनिफ्राय बिदिनो ओ जोबोद हाइ कुवालिटिनि प्रडाक्ट बानायनानै फानो आरोना नोंथां।
उम।
औ बेनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। बा ओ खायसे खायसे बिबारखौथ' जोंनिया ओ मैगं हिसाबै बयबो संनानै जायो।
उम।
जेरै ओ मा मा बिबार दङ बासिखा बिबारानो जा ओ सेवालि बिबारानो जा। बेफोरखौथ' जोङो मैगं हिसाबैबो जायोना नोंथां?
उम।
औ आरो खायसे खायसेखौ मेडिसिन हिसाबैबो बाहायनाय जायो बा खायसेखौ धुप धुना मोदोमग्रा बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनायावबो बाहायनाय जायो
उम उम।
आरो बिदिनो खायसेखौथ' आरो ओ ओ लोंग्रा मुवा जेरै बायदि ओ ब्रेन्डेड एलक'हलफोरावबो बाहायनाय जायो आरोना नोंथां।
उम।
औ बिदिनो आरो जोंनि ओ आबादारिफोरखौ बिदि गोदान गोदान आबादनि सोमोन्दै फोरोंनानै होयोब्ला आबादारिफोरा गोबां मुलाम्फा मोनगोन आरोना गोदान गोदान आबाद मावनायजों लोगोसे मोजाङै। बिसोरनो सरकाराबो हेफाजाब होयोब्ला आबाद मावनायाव माबायजा मावनांगौ ओ बिदिनो फोरोंनानै होब्ला आरो इसोरनो आबादाव मावनायाव एसे हेफाजाब जानाय रखम रां रुफानि मदद होयोब्ला बा मा मा हाखार नांगौ बेफोरखौ जगायनानै होयोब्ला आबाद मावनायाव
उम।
एसे मोजां जागोन आरो ना होमबानिया जोंनि ओ रांखान्थि बिथिङावबो जौगागोन। गामि ओनसोलाबो आबादारिफोराबो बेजोंनो हादोराबो जौगागोन। रां रुफाजों आरो बिदिनो बिबारनि बानि बागान बानायनानैबो बेहाय ओ गोबां दावबायारिफोरखौ ओ मुहि होनो हायो ना नोंथां? खोनादोंना नोंथां? औ बिदिनो गोदिर गोदिर बा जोंनि ओनसोलावथ' गोबाङानो पार्कफोरावसो बेरायनो थाङो बिबार बायदिफोरखौ नायनो थाखाय
औ।
जुदि गावनो बायमान हा थानायाव बिबार मोजां मोजां बिबार गायनानै बिबारनि फुलि गायनानै बेवहायनो बिबारखौबो फाननानै रां खामायनो हायो आरो लोगोसे बिदिनो दावबायारिफोरखौबो नायहोनानै बिबारनि सोमोन्दै खिथानानै गोबां रां खामायनो हायो आरोना। दा जोंनि आसामा कप' फुल बैसागो बि ओ खमयाव जि बारो
औ
बिफाङावनो दि मानलानानै रज' बिदि गोबां रोखोमनि बिफाङाव मानलानानै रज'नाय बिबारबो दं आर ना
उम
जायखौ इंलिसाव अरिसिद ना मा होननानै बुङो बेयो गो गोबां दामि आरोना बेखौ मिटिं सिटिं बायदिसिना डेक'रेसन खालामनायफोरावबो बाहायनाय जायो आरोना गोबां रोखोमनि दोङो बे अरिसिदआ जाय गुबुन बिफाङाव मानलानानैसो बे बिफांनिफ्राय ओ गावनि थाखाय आदार बुथुमनानै लायो आरोना बि-बिफाङा बिफाङाव मानलानानै थायो बियो बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि बिबां बिबारफोरखौ जोंनि गामि ओनसोलाव बा अरनबारिफोराव गोबां मोननाय जायो नाथाय जोंनि ओ सुबुंफोरा बेफोरनि बागै नलेज बा सोलोंथाइ गैयैनि थाखाय बेफोरनि बागै बारा मिथिया आरो ना।
ओम
औ बेनो ओ दाथ' नोंस्रा नावबो बिबार बागान दोङ ना नोंसां
ओम ओम
जोंङो ना गोबां रोखोमनि दा सुबुंफोरा गावनि न'खौ बा गावसानि न'खौ समायना नुहोनो थाखायबो गोबां रोखोमनि बिबार गायनानै बिबार बारिफोराव साजायनानै दोनो
आ
आरो खायसे फुजा फाथालाव नांगौ जानो थाखायबो बिबारफोरखौ बिफां लाइ बिबारनि बिफां लाइफांफोरखौ गायनानै दोनो आरोना न'आव
उम उम
जोंना हाबा बिबा बा फुजा फाथाल बा बायदिसिना डेक'रेसन खालामनायफोराव नांगौ जायो नालाय बेबायदिनो आरोना नोंथां दा जोंना समाबो जाबाय नोंथां आंजों एसे रायज्लायनो सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर जसे हरबाय नोंथां
औ नोंथां गोजोन्थों
औ गोजोन्थों